हेल' नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां आं नों थांनो ओ ओ कल खालामनाय बा फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जा बाय आं नोंथांजों बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
औ ओ अब्ला आङो जागायनोसै ना
औ दे नोंथां
उम उम ओ जों आबाद मावनाय नङा होमबा ओ जे आबार माव नाय बर'फोर बर'फोरहाय गोदो गोदाय समनिफ्राय नो
औ उम
ओ
औ
आबाद मावनानै जालां ना बिसोरो जे जुदिहाय गावनि ओ माने जिउ खुंनायाव आबाद मावनायखौनो मोनसे जिउनि बाहागो ओ होननानै बिसोरो सायख'नानै लाबोदों। ओ आथिखालबो ओ बर'फोरा गोबां रोखोमनि आबाद मावो गोदो जेरैबायदि मावोमोन ओ आथिखालावबो मावो नाथाय माखासे मावनायनि आदब खान्थिया सोलायदों अब्लाबो ओ जों आबाद मावनाय बे आदबखौहाय जेनेबा आबाद मावनायखौ जोङो नागाराखै आरो बा जोङो बावगाराखै दासिमबो बर' सुबुंफोरा बा बर' आबादारिफोराहाय गोबां आबाद मावो। जे जोंङो आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै जों माइ गायनायखौनो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा
औ
बर'फोरा माइ आबादखौनो गावसिनि गाहाय आबाद जिउ खुंनायनि मोनसे गाहाय आबाद होननानै सायख'नानै लाबोदों। ओ जों माइ आबादखौहाय बांसिनै दैज्लां बोथोरावहाय मावनायखौ नुनो मोनो आरो बा मावो ओ जोङो जेब्ला ओ बैसाग ओ बैसाग बोथोर फैयो बा ओ बै बैसाग ओ दानाहाय हाबजेनो अब्लाथाय जोंना दैज्लां बोथोर हाबो नङा होमबा दा जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा जोलैनि गोनांथि जायो ओ जोङो जोलैनि गोनां बि जानायलाय जोङो सिगां बोसोरावनो ओ दोनखानाय जायो आरो जे ओ उनावहाय जोङो उननि बोसोराव जोङो नैबे माइखौ गायगोन होननानै जोङो गोग्गो जे बेगर बा गोग्गो जोलैखौहाय जोङो जोलै महरै बा माइज्लि महरै दोनथुम दोननाय जायो आरोना सायख'नानै दोनो
औ
जेब्ला ओमफ्राय दैज्लां बोथोर फैयो जेन ओ जेठ बोथोर जायो अब्लाथाय जोङो जेटावनो जोंहा गिबिहाय माइफोरखौहाय जेठनि जोबसि जोब जि बा जेटनि गेजेर बे समावनो जोंहा माइखौ फोयो आरो ना
औ
ओं खोथिया फोयो।
नंगौ औ नंगौ नोंथां औ
माइखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लि दोनथुमखायो नङा होमबा दा जों बै माइज्लि खौ जेब्ला बोथोरा फैगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ बस्थाफोराव फाथोनि बस्थाफोराव सोनानैहाय ओ फुख्रि बा बबेबा मोनसे ओ बिलो बिलो फिसा दंग'फोरावहाय जोङो बेखौ सोमनानै दोनो आरो बे खौ हरनैसोनि थाखाय सोमनानै दोनो खायफाया बिदिनो फाथो बस्थायाव सोआबाबो ओ माखासे जोंना लाइलननि बस्था दंना बे फोरावबो सोनाय जायो आरो ना। नांगौखिनि ओ जोङो जोलैखौहाय सोनानै बेवहाय मोजाङै बेखौ खाथेनानै आरो दुरुंफोरजोंहाय मोजाङै दुरुंफोरजों मोजाङै खाथेनानैहाय दोननाय जायो आरो बे खौ दैयाव सोमहाबनानै साननैसो बा हरनैसो सोमनानै दोनो।
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा गोबां आबादखौ जोङो मावो जेरै माइ ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि थाखाय बियो मैखोम आरो बर'फ्रा माइ आबादखौ गाव गायनो बा गायनानै जों जायो मानोना बर'फ्रा ओंखाम जानानै थारमाने रायजो जाग्रा बा ओंखाम जानानै थांना थाग्रा मोनसे हारि आरो बर'फ्रा सा सानजा ओनसोलाव बर'फ स्निजि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै जायो आरो आबादजों लोब्बा थायो आरो। बिदिनो जोंनि माइ आबाद दा बर'नि गाहाय आदार हिसाबै जों बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो मावो। नोंथाङा बुंलायनो बायसार आरो जों माइ आबादखौ गोबां बिदिनो जोङो गोबां मुंनि माइखौ जों गायो दिनै जोसा माइब्रा ल बाहादुर रनजित बेफोरखौ जों गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो नोंथां। आरो आथिखालाव जोङो गोबां गोदोथ' जोङो टेक माबानि नांगोलजों एवनानै जों गायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ माने ट्रेक्टर जों एवनानै बांसिन गायनाय जायो मानोना आबादारिफोरा ओ जोबोर खस्थ' मोनो मानोना मोसौ हाललि जों एवबोला जोङो माने गायब'नो हाया हाया जायो बै गिबि गायनाया बै माने माइ ओंखारनाय सिम बै जोबनायसिम मिलायहै माने गोरोबहैला आरो तिन माह आ तिन माहा आराय माहा बिदि लायलायो आरो।
आरो आथिखालावथ' जोङोे टेख टर जों एवबा सानसेयावनो नों दस बिघा फन्द्र' बिघा एवनानै नों सब टासेबा आदा मासनि गेजेरावनो जोङो गायनानै फोजोबनो हायो आरो बिदिनो दिनै आद आधुनिकजों जोंनि गायनाय फुनायाबो जौगाबाय माने जोंनि गायनाय फुनाय बा हालेवनायनि आदब खायदाया दिनै आथिखालाव ट्रेक्टरजोंसो बांसिन जायो आरो। बिदिनो जोङो आरो मिथिगौ टेक्टरजों फैयोबोला माने हाखौ एवोब्ला बांसिन हाया गुन्द्रि जायो आरो बांसिन माइ जायो होननानै दिनै आथिखालाव गिदिर ट्रेक्टरजों जोङो बांसिन हालेवनाय जायो। आरो बिदिनो जोङो आबादनि अनगायैबो जों गोबां मैगं थाइगं जों गायो दिनै भिन्दि लेस्रा पटल बिदिनो जोङो जोगोनार लोगोसे जोङो खुमब्रा आरो थिग बिदिनो जोङो मैथा ओंख्रै मैथा मैथाखौबो जों गायो मैथा गोखै गोखा। फाथो थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा आरो माखौ होननानै बुङो थास'खौबो जों थारुनखौबो जोङो गायो नङबा बेफोरो जोंनि दैज्लां बोथोराव मोननाय आबाद आरो आरो जोङो मेसें बोथोर बोथोरावथ' जोङो गोबां आबाद द बे सेराव जेरै मुला बिदिनो जोङो कबि आलु बिदिनो लाइ लाफा आरो लोगोसे बेस फर आबाद बिदिनो जोङो जुखाम आबाद बिदिनो जोङो तरमुस आबाद जायखौ जोङो वाटारमेलन होननानै बुङो खेर मुजा बेफोरखौबो जोङो बर'फ्रा गायो आरो आरो जोङो गोबां आबादखौ जोङो मावो जेरै मेसें बोथोरावबो जों बिदिनो गोबां आबाद खौ जों दिनै मावनायखौ नुयो आरो जोङो दैज्लां बोथोरावबो जोङो बेफोरखौ मावनानै जे जों बर'फोरा जायो आरो लोगोसे ज नोङो जानो हागौयैखौ नोङो ब बाजाराव फाननानैबो नोङो रां आरजिनो हायो आरो मानोना जोंनि दैज्लां बोथोराव दुब्लि फोथारा गासैबो दैजों आबुं जायो जायनि थाखाय जोङो जाय आं मुंख'लांनाय बेफोर आबादखौ जोङो मुला सरि जायफोरा जोङो लाव लेस्रा भिन्दि बेफोरो दैयाव जाया बेफोरखौ बोरि हाफोराव बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावहाय बेयो मेसेङाव मा मा आबादखौ मावनाय जायो नों नोंथा ङा एसे फोरमायना होदों
औ हाग नदां जोंनि ओनसोलाव जोंनाथ' माइयानो गाहाय आबाद जाखाबाय नङा होमबा बेखौथ' जों दैङआव होनबाय बिनिबो जोंहा माखासे गोनांथि सानबाय बिदि जेरै जों जानो थाखाय मैगं थाइगं हरै जोङो जानो थाखाय नांगौ नङा होमबा दा जों बेखौबो बर'फोराहाय गायनानै लाबो रोंदों बा दा आथिखालबो गायो न'नि माखासे बारिफोरावहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा दा मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जों मेसें बोथोरावहाय नांगौ बायदियै जोङो आलु आलुखौनो गाहायै जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो आरो आलुआ खौनो आलुवा बनि ए ओरैहाय माखासे बेबायदिनो लाफा मुला बेबहार आरो बेस सट बेफोरखौ गायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय आरोरै फुल कबि बान्दा कफ बेफोरखौहाय गायनाय जायो लोगोसेनो बानलुफोर बेफोरखौ गायो आरो जोंना मेसें बोथोराव
औ नंगौ औ
जोङो बेबायदिनो आरो
जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा मख सलांनाय बैसआ बिदिनो जोङो आलुखौ जोङो मेजजर हिसाबै जों मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो नोंथां मानोना जों आलुखौनो गांसे मानसियानो जायो नङा होमबा आलुआ गासै ओंख्रिजोंनो मिलि नङा होमबा जेरै बेदरफोरजोंबो ओंख्रिजोंबो बिदिनो जोङो फाजाफोरावबो जोंङो होफाना जानो हायो बेखौ मालु आलु आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव एसे बिबांनि माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो मानोना जोङो मेसें बोथोराव नांगौ रोखोमनि दै मोना जायनि थाखाय जों माइ आबाद खौ जोङो मेसेंनिखौ गायनो गासै जायगायावनो हाजोबा आरो जायगा जायगा फट' हाफोराव आरो जायफोरा सिलु फबनानै दै कन्टिनिउ दिहुननो हायो बिथांमोना गायनो हायो आरो। बिदिनो जोंङो मेसेंनि आबाद लाइ ला जोंनि बर'नि नखराव जोङो मेसें बोथोराव मोनजाखागोन आरो नोंथां माने माइ लाइ लाफाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जों मैद्रु मैद्रुबो जायो थिग बिदिनो जोंङो अनलाबो खालामनानै जों जानो हायो। नंङा होमबा नोंथांनिसिम? बेखायनो जों बर'फ्रा बेफोरखौ मावो आरो। आरो लोगोसे जों जुखाम आबादखौबो मावो नोंथां। औ
अब्ला नोंथां जे आलु गायोना जोंङो आलु आबाद दा आलुखौ गायनो थाखाय जों माबायदि आलुखौ गायनांगौ नोंथांङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा? जे जों आलु गायनो थाखाय ओ माबायदि आदब बाहायनांगौ बेखौ।
नोंगौ जोंङो आलु गायनोब्ला जोंङो मोजां बिधान जायखौ जोंङो मार्केटाव मोनो। नों जेखि जाया आलुखौ जोंङो गायबानो जाया मानोना जोंनि बे हाजोंबो गोरोबनाय जानांगोन नोंथां। बे हायाव मा रोखोम आलु गायोब्ला जोंङो मोजां फसल मोनगोन माने हाया बांद्रायबो गोरा जानांङा एसे बाला सिरिया जानांगौ आरो जों आलु गायनो थाखाय। मानोना बांद्राय हायावबो जुदि थाइट जायोबा बेयो माने बेदरफोरा देरनो हाया एसे हाया गुन्दै जानांगोन आरो जोंहा। हाखौ जों मोजां आरो नांगौ रोखोमनि जों गोबोरखि हासारखौ मोजां होना
अब्ला नोंथांमोननिथिं आलुखौ जेनेबा बे हाखौ सायख' ओमफ्राय ओरैनो आलुखौ माबायदिहाय जोङो गायनांगौ जेनेबा हायाथ' हा जाबाय ओमफ्राय बिनि
औ आलुखौ जोंङो जोंनि ओनसोलाव ओ फिसा फिसा माबानि फिसा फिसानिबो फेंखा ओंखारनायखौ दायरेक्ट गायो आरो जोंथिं गिदिर आलुखौबो लाना फायनानै जोंङो फेंखाखौ हास'नानैबो जों गायो आरो मानोना दरसे आलुखौनो दरसे बिदि आलुखौनो फेंखाखौ जोंङो मोनबा सयथा जों फेंखाखौ दिहुननानै बेखौबो गायनानै बिदिबो जोंङो आलु फसल मोननो हायो आरो आलु बेदरखौ।
अब्ला नोंथां मोननिथिं ओ सिन जे माबा ओ सिन बोनानै बा हाल
औ औ बेखौ हालर होनानै गायनाय जायो नोंथां औ बेखौ हालर होनानै जोंङो दरसे आलुआनो फेंखा आमदानि थायोना बेखौ जोंङो हाखाव हाखाव गायनाय जायो आरो बिदिबो जोंङो सोलाव गायो आरो लोगोसे फिसा फिसा आलु जायफोरा आ माने रोदा माने ओंखारखानाय हाखाव जाया बेफोरखौ जोंङो दरसे दरसेयैनो गायना होयो आरो जेनेबा लाइन आस रुल खालामनानै आरो नोंथां।
उम उम उम
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो दोनथ'नोसै नामा? गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
उम उम दे।